हेलौ
खोनाबाय दा आब'?
हेल आगै खोनादों ना?
औ खोनादों
औ मा खालामना दं आगैया दायो।
दायो जिरायनानै दं ओरैनो
ओम खबर गासिबो मोजां ना।
खबरा बरथमान मोजाङानो बुंनांगोन
औ
बिदिब्ला मइेन टपिकआव फैनोसै ओम आथिखालनि लाइमोनफोरनि निसा लानायनि सायाव सावरायनोसै दसे
औ जायो लांदां
ओ आथिखालावथ लाइमोनफोरा माने गोबां निसा लाग्रा जालांबाय उन्दै उन्दै बैसो औनो माने गोबां निसा ला नाय नुयोसै आरो गोबां जे रावबो थां जेरा खि थाङा माने लाइ उन्द उन्दै लाइमोनफोरखौ गोबां निसा लाना नुयो आरो। दानि समावहाय दा बे निसा लानायखौहाय जों मा खालामबा माब्रै खमायहोनो हागोन बेखौ एसे फोरमायना होदो आब'
उम बे निसा लानायखौना आंनि बाथ' बे निसा लानायखौ खमायनाय माने उम आंबो बारा बुंस-बुंनो रोङा बारा मिथिजोबाना ओमफाय होमबाबो नोंथाङा सोंनाय हिसाबै नों आगैया सोंनाय हिसाबै आं फंनैसो बुंसै आरोना निसा लानायखौथ' निसाला-निसा होननाय बुस्थुआथ' मोजां नं खाया नालाय
औ
मान सनमान लोंबा जाबा नि सा लाबाथ' गावखौ रावखौबो सिनाया। गावनि बिमा बिफाखौबो मान सनमान होनो रोङा जेरै मान गासैबो जा समाजनि मानसि फोरजों मोजां मिलायनानै थानो रोङा। बिदिनो आं बेखौनो गाज्रि मोनो आरोना निसा बुस्थुआ माने देहानि थाखायबो आरो
औ औ
देहानि थाखाय मोजां नङा होननानै आं सानो आरो ना आगै। बेफोरबायदि निसा बुस्थु खौ आंनि थाखायथ' लाथारियानो मोजां आरो आं बिदि सानो आरो।
औ
आजिखालिथ' उन्दैनिफ्रायनो लानानै गेदेरखौथ' र' बे गेदेराबोथ' निसा लायो बाट उन्दैया बां उन्दैनिफ्रायनो जेनबा क्लास ओइट सेभेन बेफोरबायदिनिफ्रायनो बुहुत आजिखालिनि निसा लानाया बारा जालांनो हमबाय आरोना।
ओम ओम ओ आंनि नुहुरनायाव ना आथिखालाव लाइमोनफोरा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा निसा लानायखौ ओओरैबादि ओ खालामबा मा
बेखौ औ बेखौ खमाय खमायहोनोथ' बेखौ खमायहोनो हानायाथ' एसे गोजाननि खोथा गोब्राब जायोना जाय निसाखौ लाबाय थायो बेखौथ' हरथादै गारनोबो हाया नालाय। आंनि हिसाबै बा थ' खमायहो थाखाय बे निसानि बुस्थु खौनो फोजोबनांगोन माने बन्द' खालामनांगोन आरो। खमायहोनो थाखाय। जेब्ला निसाया गैया जागोन अब्लासो निसा लानायाथ' खमायलांगोन नालाय। आंनि बायदि साननायाव बि दि आरो आगै नों आगैया मा सा नो जेनेबा? बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो
आ आं ओरै बेबायदि सानो आरो माने नि साल ओ ब उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ निसा लानायखौ खमायहोनोब्ला जोंनि बर' न'खरफोरावथ' गोबां बिमा बिफाफोरा गोबां निसा लायो गावसोरनि फिसालाबा फिसाजोफोरनि सिगाङावनो अपेनलि निसा लानानै देखायो आरो जुमायफोर लोंनानै देखायो दा बेफोरखौ गावनि गथ' गथायाइफोरखौ निसानिफ्राय जानगाराव दोननो थाखाय गावसोरबो माने एसे बेफोरखौ माने खमायनांगोन आरो गथ'फोरनो माने फोरोङा लासे औ उन्दैफोराथ' गेदेरनिखौ नुनानैसो सोलोङो नालाय दा बे मोनसे मइन रिजोन आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गामिफोराव एसे मेलफोर लानानै बेफोरखौ माने बुजायनानै एसे खमागोन नामा बेफोरबायदि थांखि लानो हायो आरो बेनिफ्राय जोंनि माखासे आफादफोराबो बेफोर निसा लानायफोरखौ खमाय
ओम
फोर लानो हायो आरो ओमफ्राय गामिफ्रावबो बिदिनो हाबा हुखाबा
औ
थांबा गैथारा खालामनानै बि बेफोरखौ माने गैथाराखै खालामोब्ला लाइमोनफोरा बेफोर जुमाय लोंनायफोरखौ नुवाब्ला एसे माने गोसोफ्रा सोलायनानै एसे खमायगोन बायदि आं नुहुरो आरो ओरैनोथ' उन्दै बैसोआव निसा लायोब्ला देहायारि आरो गोबां जेंना फोर जायो दा उन्दै बैसोनिफ्राय नो सासे मानसिया निसा लायोब्ला देहा मा मा मा खहा जागोन इयुनाव माबाफोर खहा जागोन नामा बेनि बागै आब'आ एसे फोरमायदो
औ उम उम उन्दै बैसोआव निसा लाबोलाथ' गावनि लाइफाबो खहा जानो हागौ नालाय सोरबा बायदि आरो टर जय उन्दैनिफ्राय निसा लाबाय बेखौ मालाबाबो गारनो गारनो हाया गारखायाबो बिदिबो दं आरोना
औ औ
ज जेनेबा फरायबाय थानाय गथ'बाबो गाज्रि लोगो मोनबाबो माबा माब्लाबा समाव फरायनाय मोजां सासेखौ गथ' मोजां फरायनाय सासे गथ'आबो लोगोनि थिन्नाय एबा अख्रा बुंनायाव लोगोनि खोथा दानानो हायियावहाय निसा लानाय लानांगौ गोनां जायो बिदिनो सानसे लाहां सानफा एफा एसे एसे लादाव लादाव बारायलाङो फरायनायनिथिं फरायनायाबो मोजां फरायग्रा गथ' गथ'बाबो गोरों गथ'बाबो एसेबाबो डाउन जालाङो आरो इदिनो अबेबा जेनेबा फरायनायाव टाइम होनो हाया
औ औ
औ खालाम लाइफाव जाखिनि सानदोंमोन फरायनानै साख्रि लानाय बा माबा मोनसे मावनानै जागोन बेफोरबायदि साननाया माने गोसोआवबो थाया आरो बेफोरो माबा मा होनो जाफुंसार जानो हाया जाहैयो आरोना ओंखायनो मा होनो जिफोर उन्दैफोर गथ'फोर दा देरबाय थानाया गावनि थांखि खौ होसोनो हाया बिनिथार जाहोना बे निसायाबो मोनसे आरोना आगै आंनि साननायाव जेनेबा एदिथ' औ दे बुं दे
माने सासे उन्दै मानसि उन्दै समनिफ्रायनो सासे मानसिया निसा लायोबा माने बिदिनो मेलेमारि जेंना देहायारि प्रब्लेम बिदि गोबां जायो आरो माने ओ सासे उन्दै मानसि जिया एसे बांद्रायनो सालायोब्ला बिनि गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोफ्रा खमायलाङो बेनिफ्राय बिनि ओ जाखिनि लुक्स बेफोरबो माने जै जारा जालाङो आरो सेहेराफोरा ओ स्किन फोरा खानायफोरा इदिनो गाज्रि जालाङो बेजों लोगोसे गोबां बेमारफोर थायो जेरै हार्ट एटेक केन्सार बेफोर माने जानायनि चान्स थायो आरो उन्दै बैसोनिफ्रायनो बांद्राय बेबायदि निसा लायोब्ला बेनिफ्राय मोजां मोजां गिदिर गिदिर मानसिफोरजों रिलिस सना गाज्रि जायो गिदिर गिदिर मानसिफ्रा माने निसा लाग्रा मा मानसिफोरजों बांद्राय सोमोन्दो ला लाखिनो नागिरा आरो बेफोर माने
औ औ औ मान होनो रोंबासो औ।
औ।
मान होनो रोंनांगोन ना गेदेर मानसिखौबो उम अब्लासो बेबो रेसपेक्ट होफिनगोन बिदि आरो।
उम बेबाय बिदिनो बांद्राय निसा लाबाय थायोब्ला गावनि फरायनाय सम आरो समफोरा माने गोबां खहा जालाङो। बिदिनो सान हर मायावबा मायावबा थांगोन बिदिनो निसा लागोन। थागोन सानब्लाबो हरब्लाबो बिसोरनि थाखाय समान बेफोरबायदि जायो आरो निसा लाग्रा मानसिफोरनि थाखाय आरो आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि निसा मोनसै जुमायनि अनगायैबो बिरि सिगारेट आरो ओरै मा होनो गानजा बायदिसिनाफोरबो थायो। गोबां जायगाफ्रावनो आं नुयो आरो। आथिखालाव उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा खना खना खनला थानानै गोबां निसा लानाय माबेबा मोनसे मेल मिथिं बा फुजा मेलाफोर जायोब्लाबो खना खनला जोमाय लुंखुमानाय बिदिनो बायदिरोखोमनि रोखोमनि निसा लायो आरो दा बेफोरखौ खमायहोनायाव औ। बैफोर निसाफोर खौ माने आ गलाबाद- दखानफोराव फाननायफोरखौ खमायोब्लाबो एसे एसे खमायगोन बायदि नुहुरो आरो
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो जोंनि समाजाव उन्दै उन्दै लाइमोनफोरानि लानायफोरा माने बांसिन बांसिन जालांबायना? बेफोरखौ माने खमायहोनायनि राहा लानांगौ आं सानो आरो दानि समावहाय?
नंगौ आगै उम।
दा आब'आ माबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि बागै एसे बुंनो हा
औ। बेखौथ उम बे निसा होननानै बुङोब्ला बे निसाखौथ' गासैबो जेनेबा ज' जानानै गावब गाव जायगायावहाय गावबा गावनि गिदिर गोलावा आरो जाय जायगायावहाय जेनेबा हमना ला गावबुरा सेक्रेटारि बेफोरो गामिनि माने रायजोफोरखौ लिंनानै माबा मा मेल बायदि खुंनानै माबा मोनसे सावरायबा मिथिं लंनानै सावरायबा गामिनि माबाफोरखौ दबथायना दोननो हायो आरो
औ औ।
जेरै जौ फाननाय माबा बिदिनो गाज्रि मुवा फाननायफोरखौ रायलायनानै थि खालामनानै बन्द' खालामनो हायो आरोना? होमबाथाय आंनि सा साननायावफोरनि सायाव जोबलांनो हागौ आरो
औ औ दा बादिब्ला निसा लानायनि बागै फो फंनैसो सावरायबाय दसे समब्लाबो गोजोननाय मोनदों। ओ समाबो जाबाय इस दे
औ औ जागोन दे आगै।
औ औ औ